थांनि माथोखौ
औ नोंथां।
अ खबरा माब्रै नोंंथां थिगयानो ना खबरफ्रा?
खबराथ' बिदिनोसै ओं थिगानो नोंथां। नोंथांनि खबरालाय माबायदि?
आंनाबो गेजेरावनोलै नोंथां मालाबा गाज्रि मालाबा मोजां। दायो ए से मोजाङानो दं बारु। औ औ। ओ नोंथाङा दायो बिजि नामा ना खामानिफोर मावदों नामा नोंथां?
नोंथां आंथ' दायो ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दङ'।
अ अब्ला आं नोंजों मोनसे खोथा सावरायजागोन नोंथां नों फ्रिब्लालाय।
औ हागोन नोंथां । मा खोथा बिलाय?
आङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि देहाफोरनि देहा नि खेथ्र' बाथ्रायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंजों नों
औ हागोन नोंथां।
जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दानि जुगनिया माने गावनि देहाखौ गुरु थ' होला बारा माने । इसोरो इसोरो बिजोंनो बुङोब्ला सान हर मबाइलाव बेस थ' जाबाय थायो मबाइलल' नङा जेनेबा दिडिजिटेल ससियेल मिडिया फोराव भिदिअ' सिडिअ' नायलाबायबाय थायो न'नि फ्राय ओंखारा टिभि नायलाबाय थायो। बाहेरायाव गेलेनो ओंखारा लोगोफोरजों। इदिनो दा माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि देहाया माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं। इसोरो आरामाव थानो लुगैयो माने। खस्थ' दाङा। थायो बिदिनो सानफा ए फा आरामाव थालांबाय थानानैनो देहाफ्रा गाज्रि जायो। उनाव देहा गाज्रिनि थाखायनो बेमार आजार जाखाङो बिसोरो सानो बे बेमार आजाराहाय जोंनाव जा माने बिदिनो जाखायो सानो ओमफाय बिसोरो जे मि थिया बेदि बिदि लोगोफोरजों गेलेयि, ओंखारि न'निफाय देहाखौ मोजां लाखियैनि थाखाय बिदिनि थाखायसो बेमार जाखाङो बेखौ बिसोरो मिथिया माने बांसिनानो। थाङा बेखौनो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आं।
औ दा नोंथांनि गासैबो बाथ्रा बुंनायफ्राथ' सैथोआनो। आथिखालाव माने जोंनि दायो ओ लाइमोनफ्रा माने गावनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनायाव एबा जो जोथोन लाखिनायाव बांद्राय गुरुत्थ' होमा। ला नोंगौ बियो। माने आथिखालनि लाइमोन। सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बांसिनानो न'फोरावनो थायो आरो।
औ।
बिसोरो माने जेनेबला लोगोफोरजों अबावबा बायदि बायदि खेलाफोर दं जेरै फुटबल, क्रिकेट फोरबो माने गेलेनो ओंखारा। आरो खायसेया ओंखारो माने खायसे। ओंखारा आरो। बेफोरबायदिखौ माने गेलेब्ला। जोंनि देहाफ्राबो माने फिदैनो थायो एबा देहाफ्रा मोजाङैनो सोलिलांबाय थायो आरो। जोंथ' गेलेनायदों जों मोजाङैबो दावगालांनो हायो नाथाय थाय आथिखालनिथ' औ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफ्राथ' बेफोराव बांद्राय गोसो होलिया।
गोसो होआ मबाइलाव नांथाबबाय थाय
फोरनिफ्रायबो औ।
औ नोंथां नंगौ नोंथां बुं दे नोंथां नों बुंनायानो सैथो।
ओंखारला माने।
औ नोंथां औ ओंखाराथ'। लोगोफोर औ बिदिनो न'नि। ओंखारला नालाय बिसोरोे। रफोरजों माबोरै रायलाय नांगौ बे बेखौबो बारा रोंला एस सोरो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आखल आखालफोरखौबो इसे सोलोंना लाखाया मबेल नाय थाबबाय थायो न' सिं थिं ओंखारा लोगोफोर लेंहरबाबो ज ज गेलेनोबाबो ओंखारलाया आराम जागोन आराम थागोन। इसे सिङाव बिज ला देहायालाय गाज्रि जालांखागोन लासैनो उम दिनै गाबोन बिदि थ' गो गोख्रै गाज्रि जायाना देहाया लासैनोसो गावनि आदरफोरजोंसो गाज्रि जालाङो नालाय देहाया। बिसोरो बेखौ साननांगौ गोनां बाथ्रा माने बिसोरो माने जोंनि जोंनि इसोर नङा जोंनि लाइमोनसिं सें सेंग्रा सिख
औ नंगौ नोंथां।
नो रोङा बारा मानोे? बेदि जे आङो ओरैनो जाना थाबाय थाबा जेबो खामानि मावाबा आंनि देहायासो गाज्रि जागोन उनाव बेमार आजार सिखांगोन । बिदिखौ साना बिसो ओ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दा बे बहुद सानांगौ गोनां बाथ्रा।
औ आरो बिब्दिनो आथिखालावथ' लाइमोनफोरा बांसिनानो न' सिंफोरावनो हाबसिननानै थायो। मानोना बिसोरो आरो बिदि हाबसोनानै न'फोरावनो हाबसोनानै जुदि थाबाय थायोब्लाथ' बाहेरनि गियानफोरखौ जों मोननोथ' हानाय नङा।
मोना नोंथां मोना हाया नोंथां।
अबाव मा जादों अबाव मा जायाखै बेफोरखौबोथ' जों मिन्थिनो मोननाय नङा।
मोना नोंथां मोना।
औ। आरो नंगौ। न' सिंफोराव माने थायोब्ला बिदिनो बायेरफोराव जाथाय जानायफोरखौथ' जों मिन्थिखाला बेजों लोगोसे आरो मानसिफोरजोंबो थ' जोङो सिनायजानाय जानो हानायथ' नङा।
औ औ नोंगौ नोंथां नों बुंनायानो सैथो। मानसिफोराबो नोंखौ सिनायनाय नङा। आरो नोङो गेदेरफोरजों माबोरै रायलायो बे बेखौबो बारा थाल मोननाय नङा रोंनाय नङा बारा सनमान होनोबो बारा रोंनाय नङा।
औ औ
ओंखारनांगौ आसल'थे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनाय, मोसानाय सम खनाय मेथाइ खननाय गेलेनायावल' नङा। बेफोर आं दानि बुंनाय बाहागाव ओंखारनांगौ। औ होनबासो जोंनि हारियाबो जौगागोन ना। ओमफाय थ' बिनि गेलेनायाव ओंखारबाथ' गावनि देहायाबो गावबा गाव फिट माने मोजाङै थाखागोन। गोरायै थाखागोन गेलेनाय जागोन नालाय गेलेनाय खनाय, दामनाय देनाय, बिदियावओंखारनांगौ।
नंगौ नोंथां। आरो बिब्दिनो न'फोराव न'फोरनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन गुबुन मोजां मोजां जायगाफोराव बिदिनो माबा मोनसे जुदि जायोब्ला बाहागो लाहैनानै माने सिनायजानाय जानांगौ आरो ना नंगौ।
औ नंगौ नोंथां। दायो ओम ओ होम
औ नोंगौ नोंथां।
दायो नोंथां गेलेनाय, दामनाय देनाय खननाय बेफोरजोंबोथ' बिराद जौगानो हायोना जोङो ना नोंथां?
औ हायो नोंथां।
नङा दालाय? दाथ' नोंथाङाबो फुटबल बा एबा क्रिकेट बेडमिन्टन माबा मोनसेथ' गेलेयो जानो हागौ खोमा ना नोंथां?
औ गेलेयो नोंथां। आंथ' दायो फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो जेनेब्ला। फुटबलखौथ' गेलेनो थाखाय मोनसे से आथिं गोजाबोथ' गेलेनो हायो जुथा नांगौ जायो आरो जों बेखौ बेलासि समफोरावहाय गावनि देहाफोरखौ एसे मोजाङै लाखिनो थाखाय आरो बेलासिनि हावाफोरखौ जानो थाखाय जों माने फुटबलफोरखौ गेलेनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जों फुटबलखौ बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' गेलेयो । ज' ज' ओंखारो जोंबो मोजां मोनो फुटबल गेलेनानै
थ'
औ दाथ' नोंथाङाबोथ' मोनसे खेलाफोरखौ गेलेनानै एबा मोनसे खेलखौ गेलेनानै गावनि गोसोखौ मोजां मोनो जानांगौ?
आङो नोंथां आङो दामनाय देनायाव गोसो दङ आङो रोङो। बोथ आङो बोसोरथामसो जाबायबो दामनाय देनाया आं आङो खन खननोबो मोजां मोनो बां सिन आङो इंगिथ जा दामनाय जायो ओमफ्राय हाय इलेक ट्रनिक होनो एबा ओरै कारेन्टनि गिथार होनो बेखौ बेखौबो दामनो मोजां मोनो। मेथाइ खननो मोजां मोनो लोगोफोरजों ज' ज' ज' थानानै गिटार लानानै दामनो लुगैयो लुगैयोथ' नङा दामखायो आङो। बारा ओंखारलायनायसो जाया लोगोफोरजों। मोजां मोनो आं बि जि माने लोगोफोरजों ज' ज' थानानै अर सायनानै मेथाइ खननो दामो माने सावरायनो बुहुद मोजां मोनो आं गोसोखौ । बिदिनो बेरायनायबो जाबाय बिदिबा।
औ।
औ।
बेफोरबो माने दामनाय देनायजोंबो जोङो बयजोंबो सिनायजानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां बेजोंबो जों जौ जौगा लांनो हायो ना नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखानो जानो हागौ खोमा नों
औ जों दायो जेनेबा गिटार दामनो रोङोबाथ' जों खौ गोजान गोजान जायगाफ्रावबो बिदिनो माबा मोनसे फांसनफोर जायोब्ला जुदि जोंखौ लेंहर जानाय जों सासे मानसि जानो हायो । नङा होमबा नों
औ औ। दामनाय देनायाव गोसो दंब्ला बेयाव नाजाबाय थाबानो नोंखौ लेंहरजानाय बायदि जागोन नों गावनो गाव खौथ' हारसिं जालांखायो बिदि बे बहुद मोजां बा नों बिदि जानो हायोब्लाथ' गावनि आन्था रांबो मोनो सिनायथिबो मोनो। औ नोंथां नोंगौ नोंगौ नों थां आरो नोंनि गानफोरखौबो मोजां मोनो मोननो हानाय जानो हागौ ना नोंथां नों माने बिदि नों खन्दावासो मिथिगोन ना
औ औ बयजोंबो सिनायजागोन आरो औ बयबो मिथिगोन बिथाङा सासे औ
औ मान मोनगोन सिनायथि मोनगोन बेनो नोंथां आरो गावनि आ आन्था जानो आन्थासेन गरसे गरनै मोन गोन बेथ' नंखागौ। आ नों बिथाङाबो मिथिखा थायोबा बहुतआानो मिथिखायो बेफोरनि बिखय
औ जोंहाथ' दायो जेनेबा मेथाइ बायदि आरो गिथार बायदिफोरखौ जों दामनो रोङोबाथ' जोंहा जोंनि जिउआवनो बेलेग जायगाफोराव जों थांनानै गावनि रोंगौथिखौ जों खननानै एबा दाम खालामनानैथ' देखायहैनो हायो। आरो बेफोरजोंनो जोङो थाइसे थाइनै रां एबा फैसाफोरबो जों खामायनो हायो नङा होमबा
हायो नोंथां हायो दा नोंथाङाबोथ' औ औ
औ नोंथां
दा नोंथाङाबोथ' फुटबल गेलेनो मोजां होन्दोंमोन ना नोंबो थ बेलेग बेलेग जायगायाव नोंसिनि गामिनिफ्राय नोंखौबो लांखांबाय जानो हागौ खोमा ना नोंथां गेलेनो बेलेग जायगायाव
औ औ औ औ थांबाय नोंथां ओं
औ बेथ' बहुद मोजां बाथ्रा माने। नोंखौ खौ नायनानै दा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बुजिनांगौ जे मोजां। मोनसे खेलावनो गोसो होथाब। बा गेलेबाय थाबा बेजोंबो मान जानो हायो होननानै नोंनिफ्राय थस सोलोंनांगौ नोंथां।
औ औ सोलोंनांगौ जायो नोंथां नंगौ।
उम नोंबो नोंथाङाबो फोरोंनो हागोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिदि बिदि जानाय होननानै नोंथाङाबो गेलेनायाव
औ हायो नोंथां।
हम हम। दे नोंथां अब्लालाय। दसे खामानि मावनि।
औ दे।